हेल'।
औ हेल'।
औ खोनादों।
औ नोंथाङा फ्रियावनो दंना?
औ दा ओरैनो दंथ'यो।
अ बिदिब्ला आंङो नोंथांनाव फंसे बाथ्रा सोंसै।
औ दे सोंजागोन नोंथां।
औ। बे बैसागु बोथोर होननाय आरो बेखौ आंङो सोंनो नागिरदोंमोन आरो नोंथां। बेनि सोमोन्दै नोंथाङा मा मा मिथियो? आरो बोरै बोरै बारग'लांखो बैसागु बोथोरा बेनि सोमोन्दै एसे सावरायनानै होदो नोंथां।
औ मिथिनायाथ' बिदिनो बैसागु नालाय बर'नि मोनसे फोरबो।
औ।
बैसागु होनोबा बिदिनो फास्टआवहाय मोसौ थुखैग्रोयो आरो। मोसौनि बैसागु फालिग्रोनाय जायो आरो।
औ।
बिदिनो बैसागु एखे औ संक्रान्तिआव बैसागुनि एक थारिखनि सानसे सिगां संक्रान्ति खालि बिदिनो फुङाव सिखारनानै मोसौफोरखौ थुखैनाय जायो आरो मोसौ मोसौनो
मोसौनि बैसागु नालाय। मोसौनो दुरुं गोदान होयो मुख्रा गोदान। गासिबो गोदान सोलायना होयो आरो। ओमफ्राय बिदिनो मोखोना बिबार ना मा होनो? ओमफ्राय थाराय ओमफ्राय बाब्रि फब बेफोरखौ लानानै बुज्रावो आरो।
ओमफ्राय माला गानह़यो मोसौनो बिदिनो लाव फान्थाव जोगोनार थाइबें केेरेला हालदै मा मा दङ
औ।
बेखौनो थाइखाबो होयो आरो थाइखाबो होनांगौ। बिदिनो माला सुनानै फासआवनो मालाखौ सुगोरनानै लाबाय ओमफ्राय बिदिनो सबाय ओमफ्राय माइब्रा एसे सिबिं बेखौबो एवो आरो। एवनानै औ एवनानै मोसौखौ थुखैखांनानै माला सुनाया
मालाखौ गानहोबाय ओमफ्राय दुरुं गोदान सोलायना होबाय। ओमफाय बे सबाय सिबिं एवनायखौ जायो आरो। ओमफ्राय बिदिनो बै मोखोना बिबार बाग्रिखब थाराय बेजों बुज्राव बुज्राव खाहैयो आरो। बिदिनो मेथाइ खननै खनै लाङो आरो मोसौ थुखैग्राफ्रा। लाव जा फान्थाव जा बोसोर बोसोर एरबाय था होननानै बिदिनो बुज्राव बुज्राव खाहैयो आरो।
अ मोजां दे नोंथां।
उम ओमफ्राय बिदिनो बै साराय खिथु थौ खिथुफोरनि हांगारा
औ औ।
बेबो मोनसे नियमलाय आरो बेखौबो लउखारफोरा मालाय मोसौखौ थुखैनाय देलाय होयो आरो फोथा थफा थफि थफा थफि थुना होजोबो आरो।
अ बबेहाय फुनो नोंथां?
मोसौनाव फाग्रा सिख्रा फोनजोबनानै होयो आरो।
हेलौ!
हेलौ!
खोनादों। खोनादों नोंथां। हेल'!
बिदिनो गोदो होननाय बायदिबा लावखारफ्रा गावसोरबो बैसागु जानो लुगैयो नालाय मोसौफोरखौ बिदि फोथा फोनानै हगारो होननाय खोनादों आरो। गोदोथ' बिदिनो ओं जिब जुनार मोसा मुफुर ओंखारला बायोमोन नालाय।
औ औ।
मोसाफोरा जानो गिनायनि थाखाय बे मोसौखौबो मोसाफोरबायदि फाख्रा सिख्रा फोनना होयोमोननो आरो।
ए।
होमबाना माने बिसोरबो गावसोरनि मोसाफोरबायदि साननानै जायामोननो आरो।
अ बिदिसै होनोमबा नोंथां?
औ गोदोनि मानसिफ्रा बिदि होनना खोन्थादों आरो बुरि बुरिफ्रा।
अ मोजां दे नोंथां।
औ ओमफ्राय बिनि अखानायै एक थारिक जाहैबाय नालाय बैसागु मानसिनि। बिदिनो फुङावनो सिखारबाय दुगैयै लोबै बिदिनो गावबा गाव ओरैनो इसोरफोरखौ खुलुमग्रोबाय सोरबा बाथौफ्रा बाथौ खुलुमबाय। ओमफ्राय इदिनो न'खराव बिमा बिफा बिदा फंबाय बिदिनो बयखौबो खुलुमनानै गोदान बोसोर नि मुङाव सोरनोबा मान होबाय बिदिनो सोरनोबा गामसा द खना बिमा बिफाफोरनो बिदि मान लानानै खुलुमग्रोयो आरो। बिदिनो न' न' बयबो गोदान बोसोरनि मुङाव इदिनो सोरबा जैग' होयो सोरबा बाथौ खुलुमो आरो।
औ
ओमफाय बिनि उनावहाय इदिनो गथ'फोर गथ'फोर एक्स्ट्रा, सेंग्रा सिख्ला एक्स्ट्रा, बोराय बुरै एक्स्ट्रा बिहामजोफोर एक्स्ट्रा गावबागाव पार्थि लायै पार्थि ज' लोगो जानानै सानसेयाव फारथि मोनसे मोनसे बिदिनो मागिलायो आरो ज'नो।
औ
बिदिनो खाम सिफुं जथा दामग्रा दामग्रा देग्रा लानानै खुगा मेथाइ खननानै बिदिनो मोसायो आरो। बेनि ओ बैनि न' बैनि न' मोसानानै बै न'खरनि मानसिफ्रा जेसेबां सोरबा माइरं हरो सोरबा फैसा हरो जाहरो बेखोनो लाबोयो आरो।
औ
ओमफाय बेखौनो बयबो मोसाखांजोबनानै सानसे साननैसो थानानै बेसेसो जाखो हिसाब खालामनानै गेजेरावनो ज' बेदरफोर बायनानै खाना जायो आरो।
औ मोजां दे नोंथां बिदिनो
ओम दाथ' आरो बैसागुनि नामाव बिदिनो गेलेनाय बादायनाय मेथाइ खननाय मोसानाय बिदिनो खेलाफोर होग्राबो जाबाय आरो जोंनिथिंजाय।
औ बिदिबाथ' जोबोद मोजां नोंथां।
औ ओरैनो नोंथां मोनथिंलाय बोरै बोरै बाहायो?
जोंथिंबो नोंथां बिदिनो आरोना।
औ
फार्स्टआव जोंनाबो बिदिनो एक थारिखनि सानसे सिगां संक्रान टि होनो नालाय बेखौ। ओ बे दिनखालि जोंनाबो बिदिनो मोसौफोर दङबा मोसौफोरखौहाय थुखैयो आरो ना। थुखैखां आरिखां लोबस्रां बिदिनो लाव फान्थावफोरखौहाय गल गल हानानै
औ
थफा थफा फुनानै माला गानो आरो ना मोसौनो गानहोयो आरो।
औ
ओमफ्राय बे बाब्रैखब थाराय बिलाइ ना मा होनो इफोरजों बुज्रावनानै इदिनो लाव जा फान्थाव जा बोसोर बोसोर एरबाय था बेफोरबायदि होननानै मेथाइ खननानै बिदिनो थुखैबाय थायो आरो मोसौखौहाय। औ थुखैखांनानै आरामसे बेखौ दोनदो आरो। बे दिनखालि ओरैबायदि गोथार सान जाबाय आरो गोदान बोसोर नि नामाव।
ओं
आरो अखानायैहाय एक थारिख जाबाय। गोदान बोसोर हाबजेनबाय। बै दिनखालि जोंनाबो फुङावनो आरामसे दुगैस्रां लोबस्रां खामानिफोर मावस्रांजोबनानै गेदिरा उन्दैखौ बोर होबाय उन्दैया गेदेरखौ खुलुमबाय आरो। बेबायदिनो औ जोंनाबो बिदिनो सोलियो आरो नोंथां गामियाव।
औ
आरो अखा नायनिफ्रायहाय दुइ थारिखनिफ्रायहाय बिदिनो गासिबो बोराय बुरि बिसोरो गावबा गाव मोनसे पार्टि थायो आरो बिसिना।
औ
औ ओमफ्रायो गथ' गथ'फोरनि मोनसे पार्टि थायो। बिसोरो दुइ थारिखआवहाय बिसोरो मोसासिगोन आरो गामि गामि बैनिन' बैनिन' ओंखारनानै
औ
रंजा बाजा बिदिनो खाम जुथा सिफुं लानानै मेथाइ खननाय खनै बिदिनो सोर सोरबा बिदिनो अननानै सोरबा बायदिया माइरं हरसिगोन सोरबा बायदिया फैसा हरसिगोन
उम
बेबायदि खालामो आरो। आरो जोंना थिन थारिखनिफ्रायहाय सेंग्रा सिख्ला ओंखारो। आरो बिहामजो आफाद ओंखारो। आरो गागि फार्थि ओंखारो आरो गामियाव जोंना।
औ
बे दिनखालिबो जोंना बिदिनो बैनि न' बैनि न' मागिसिगोन नालाय बेयावहाय बयहाबो सोरबा बायदिया सोरबा बायदिया माइब्रा बिदैफोर थाबा होसिगोन
औ
माइरं माइरं हरनायजों लोगोसे बिदिनो गोदान बोसोरनि नामाव एसे एसे बयनोबो लोंहरसिगोन लोंग्राया लोंसिगोन औ एसे लोंग्राया लोंसिगोन लोङैफ्रा लोंला आरो नोंथां।
औ बर'नि नालाय एसेबाबो लोंनाया थाखागोन बे
औ खायसेफ्राथ' लों लोंखाथार नालाय बेखौथ' बादा होनो हाला जाहैबाय।
औ
औ आरो खायसेफ्रा लोंखाथाराबो बिसोरखौ लोंहोनोबो हाला।
औ गाव गावनि सायाव जाबाय आरो इफोरो।
औ ओमफाय माइरंफ्राथ' बिदिनो बुरजा बुरजा मोनखाथारो जोंना मागिबाथाय गामियाव
औ गामिया गिदिर खोमा ना नोंथां नोंसिना?
औ गामिया गिदिर नालाय ओमफ्राय फैसाफ्राबो बिराद बुरजा बुरजा ओंखारो आरो जोंना।
ओं
औ ओमफ्राय बेखौ मोसाखां एरिखां मोनाब्लियावनो जोंनाथ' सोरां बारां फोजोबखायो नालाय गामिनि रंजानाय बाजानायखौ
औ
फोजोबखांनायनि उनाव दसे मेल खुंसिगोन आरो बेयावनो फैसायाफ्रा बेसे बुरजा मोनखो मागिनानै माइरंफ्रा बेसे बुरजा मोनखो हिसाब लासिगोन आरो
औ
बेदि हिसाब लानानै जमा बुथुमनानै बिदिनो गामियाव मेला जायो नालाय
औ
गामियाव जोंना सेंग्रा- सिख्लाफ्रा मेला मोनसे खुङो नालाय बेयावहाय एसे एनै जोंना अनसुंथाइ हरसिगोन आरो
औ
औ बेनि गेजेरनिफ्रायनो ओमफ्राय माखा से आग्लायनायखौहाय ज'यैनो जोंना खाना जासिगोन आरो।
औ
औ बेखिनियानो आरो नोंथां जोंनिया
उम होनबा दोनथ' जाासिगोन नामा?
अ समाबो जाबाय नामा जोंना नोंथां?
औ जाबाय
औ दे बिदिब्ला होमब्लालाय नोंथां
औ दे
औ